हेलौ औ मोजां खोनाहैदों ना।
मोजाङै खोनादों
ओ ओ होमब्ला नों
होमबा नोंथां थोंजों थफिकाव हाबनिसै नामा जायो
दा बे दानि सावरायनां आयदाखौ जोंनि आथिखालनि हाग्रामा ओनसोल आरो गोदो मामोन आरो आथिखाल मामोन
हायो नोंथां सानो
औ नंगौ नोंथां दा होमब्ला आं जागायनोसै रैनो थ हाग्रामा ओनसोल होननानै बुङोब्ला जेरावहाय दंफां लाइफां बिफां लाइफांजों बुंफबना थानाय आरो लोगोसे जिब जुनार जि दावसिन दाउलाजों बुंफबना थानाय बेखौनो होना ओमबा नोंथां जेराव आं
मिथिया आं
आङो मिथिनायाव जेरैहाय मानास नेसनेल पार्क आरो बेनिफ्राय रायमन नेसनेल पार्क बे नङा होनब्ला नोंथां ओरैनो थ जोंनि हाग्रामा ओनसोला गोदोहाय गोबां दंफां लाइफांजों आरो जिब जुनारजों बुंफबनानै थायोमोन नाथाय आथिखालावहाय सुबुंफोरा बेखौ माखासे अनखांनो रोङियाव ओरैबायदि खहा खालामबोगासिनो जे बेयाव थानाय जिब जुनार बेयाव थानाय बेसेन गोसा दंफां लाइफांफोरखौ दानस्रिंनानै जे गोदान गोदान हा लाहैनाय आरो लोगोसे जिब जुनारफोरखौ अन बुथारनाय बेखौ नुनो मोनदों दा बे बिथिंखौ नोजोर होयोब्ला जों नुनो मोनोदि जोंनि जे बे दंफां लाइफां सम्पद जोंनि हाग्रामा सम्पद
सम्पद नोंगौ
बेबायदि दानस्रांजाबाय थायोब्ला आरो फोजोबस्रांबाय थाजायोब्ला जोंहा खैफोद गोनां आरो लोगोसे जोंनि ओन्सोलफोरावहाय आं सानो आबहावा गेब्रेंनायबो जागोन होननानै जेराव दुंखावनाय सोमजियो जेराव जोंनियाव मावनो थाखाय बोथोरारि समाव दैनि आंखाल जायो नांगौ समाव माब्लाबा हाया माब्लाबा नाङैयाव हायो बेबायदि रोखोमा नुजाफैयो दा बेवहाय आङो गोबां दिफारेन्स नुनो मोनदों
नुनो मोनदों
सिगां समावहाय
समावहाय
आथिखालफ्राव बेहाय गामि ओन्सोलफ्राव ओरैबायदि सुबुंफोर नुदों जे नोंथां आं बे आयदायावनो सावरायफाजाबनो सानदों बुंनो थाङोब्ला जोंनि गामियारि सुबुंफोरा जेरावहाय समाजजों गोरोबनानै थानाय रायजो जानानै थानाय
रायजो जानानै थानाय बे समाजखौ गारनानैहाय माने बे हा बिथाखौ गारनानै बै मोनसे दाबसे जायगायावहाय हाग्रामा ओन्सोलखौ सेफायनानै गोदान न' लुहैनाय जायखौ हादान होननानै बुंङो दा
गोदान हा लाहै गावनि थाखानाय हा बिथाफोरखौ गारनानै बै जायगायावहाय थांनानै हा गोदान लायो अब्ला गावनि थाखानाय बिथाखौ हाखौ फानजोबनानै बै जायगायाव थानो लानायावहाय बिथांमोना जे ओरैबायदि खैफोद नुजाथियो
थियो जेराव सरखारा बेखौहाय आयेन बेरेखा महरै होबथायो बिफां- लाइफां दानस्रांनाय, हाग्रामा दानस्रांनानै न' लुनाय बे बिथिङावहाय बिसोरो ओरैबो जाया हरैबो जाया ओरैबायदि मोनसे खैफोद नुजाथियो जेरावहाय सरखारजों होस्रां जानानै थाखाय
बिथाफोरा गोमानानै थायो दा जोंनि सुबुंफोरा बेबायदि आन्दायनाङो आरोखि दा जेरावहाय बेफोरखौ दानफायो फोजोबस्राङोब्ला खहा जायोना मोनसे आरो लोगोसे जोंनि जे आबहावा रैखाथि खालामनांगौ बेनि मोनसे
नोंगौ।
मोनसे सांग्रांथिया जोंनि खम आं आरोबाव बुंनानै दोनदों जोंनियाव फाइभ जुनाव बिफां-लाइफां गायो गामि गामि लानानै हाग्रा ओन्सोलावबो दा बेबायदि फाइभ जुन खालि बिफां लायनाय सानखौल' नेयालासिनो
लासिनो नोंगौ गुबुन सानफोराव बिफां-लाइफां गायनां जोंनि
सोरगिदिंनाय आबहावाखौ रैखा खालामनाय आरो हागामा ओनसोलाव बांहोनाय जों मानि बेसेन गोसा दंफोरखौ बांहोनाय बेबायदि खालामोब्ला माने आङो मोजां जागोन होनना सानो लोगोसे जोंनि आबहावायाबो गोग्गयै थागोन आरो जोंनि जे हां लानायनि अक्सिजेन बेबो बांगोन होमब्ला जोंनि गेजेरावहाय नांगौ बायदि
गेजेरावहाय नांगौबायदि अखा हानाय आरो लोगोसे
औ दैनि आंखालनि बारा बायदि होनना सानो आरो दा नोंथा बे आंनि हाग्रामा ओनसोल आरो लोगोसे आबहावा गिब्रोंबोनाय माबाबोनाय बेफोरनि सायाव सावरायनायनियाव मा बुंनो सानो?
नंगौ थार ओंखायनो नोंथाङा जा जोबोद गोथौ गोथौ खोथाखौ आंनि सिगाङाव फोरमायनानै होलांबाय। बेयो थारैनो गास गासैबो सैथो। आरो गोथां गोथां जाथाय आथिखालाव दासिमबो जोंनि बर' ओ हादान जानाय नेमखौ जों गारनो हायाखै जेरावनो हा खालि थानाय नुयो बेयावनो जोंनि बर' फोरा बेयावनो थांनानै माने गोदानै मोनसे न'खर गायसन सिमांखौ नुयो बियो जोंनि थाखाय खहा गोनां बेखौ जों बुंनांगोन मानो होनोब्ला ओ नोंथाङानो बुंखाबाय गावनि थाखानाय जायगा जेराव जाखानाय जेराव स्कुल दं जेराव लामा दं जेराव मोनानि थाख थाखाय कारेन्टनि सुबिदा दं जेराव थांलाय फैलायनि थाखाय हान्था मेलानि थाखाय गारि मथर आरो जानो थाखा खाय बाजाराव बाजाराव मोननो हानाय गासै गासैबो मुवा बेसादफोरखौ नागारनायनि नागारनानै जोङो बै हाग्रा ओनसोलाव थांनानै दैनि आंखाल लामानि आंखाल स्कुलनि आंखाल थानो थाखाय आंखाल जिब जुनारजों जोङो गोबां मोगा मोगि जानो गोनां जायो आरो गोबां खायफाया माने इन्सिडेन्टलि माने जिउ गो गारनोबो गोनां जायो बे मोनसे जोबोद दुखुनांथाव आरो मोनसे साननो गोनां ओ जोंनि गोथां मोनसे ओ साननो गोनां मोनसे गोथां माने जानाय जागासिनो। थानाय मोनसे सावगारि नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथा
हेलौ
नोंगौ नोंथा।
खोना दोंना नोंथां नोंथाङा खोनागासिनो ना?
औ आं नोंथां खोनासिनो
औ आं नोंथां खोनागासिनो नोंथां बुबायल' था दे औ दा बेखौनो आं सानो जोंनि सिगांनि माखासे ओम बर'फोरा गोजामफोरा माने बिसोरो जास जेब्ला गावसिनि थानाय जायगाया गोबाव जायो गोबां आबाद मावो बे जायगायाव आबादा ओ खम जाबाय अब्ला गावसोरनिनि फिसा फिसौफोरखौ बिसोरो जाहोनो बे गोदान जायगा नागिरनो गोनां जायो। नागिरोमोन जेराव हासार बरहा बे जायगायावसो बर'फोरा संसार जायो नोंथाङा बेखौ एसेबाबो मिथिखौ जाय जानांगौ जायगायाव हासार गैया बेबायदि जायगायाव माने बिसोरो गोबाव सोलिनो हाया मानो होनोबा जोङो ओ आथिखाल मुगायाव जेनेबा ओ माखासे हानि थाखाय रासायनारि हासार सोरजिदों बा बेफोरबायदिखौ जोङो बाहाय बाहायनो रोंआ माखासे नेचारेलि अर्गेनिक बेबायदि खामानिखौल' जोंनि मानसिफोरा फोर मावनो रोङो नालाय दा बेखायनो बेसोरो हादानखौ नागिरो गुबैयै दा नाथाय आथिखालाव जों बेनि सोलायै खायसे जोंनि बर' फोरानो ओरैबायदि मानसि दंसै बेयो गावनि गामिखौ ओ गालांनानै आरो बैबायदि हाग्रा ओनसोलाव माखासे लांदां थानाय हाफोराव बायनानै लाहैयो बेफोराव ओ गावनि थाख थाबाय गामियावनो आरो बै ओनसोलाव थांनानै बिसोरो ओ हाग्रा ओनसोलाव गय बागान थालिर बागान माखासे गोरान आबाद मावनो थाखाय ओ आबादनि जोहै माने बिसोरो हाफोरखौ खौ दखल खालामनानै लाहैयो बेयाव गोबां जिब जुनारफोरा माने थानो थाखाय हालाखारार बिलाखार जायो बेनि थाखाय ओंखायनो माखासे ओ जोंनि मानसिफोरा ओ बेयावनो एक्सिडेन्ट जायो माब्लाबा मैदेरजों गाथारजानाय माब्लाबा मोसा माब्लाबा ओ मोख्रा ओ जिब जुनार फोरा मानसि आदार महरै बुथार जायो। बा माखासे मानसिफ्राबो माने जिब जुनार जों माने मोगा मोगि जानानै जिउ गोमानो गोनां जायो। नाथाय आरो आं बे खो खोथाखौ फंसे ओ गोसोखांदों। ओ गोदोनि समाव जोङो ओ आबाद मावनो थाखायल बिफां लाइफांखौ दाननाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव बेयाव थाबथानानै थायाखै जोंनि मानसिफोरा आथिखालाव जोंनि ओ सोहोर मोखाङाव थानाय सुबुंफोराबो गोबां माने ओ जाथिफोरजों बा मानसिफोरजों लोगो लानानै बेखौ बिफांनि दंफांनि ओ फालांगि खालामनायाव मुखुब जादों दा बेयावबो जोंनि माखासे हाग्रामा ओनसोलनि जोबस्रांनायनि खारनखौ आं बुं बुंगोन आरो। नंगौ नोंथाङा बुंदों थारैनो माने बेबायदि दानस्राङोब्ला जोंनि ओनसोलाव गोबां गेब्रेंनायनि हारा बांगोन आरो माखासे जे-जेरै सान्दुंनि बि बिदुं बारायनाय आरो दैनि रानलांनाय। लोगोसे नांगौ समाव आबाद समाव जोंनो अखा नांगौ बेफोर बायदिया जोंनि गेजेराव गोमानानै थांगोन बियो थारैनो नोंगौ सैथो। दा जोंनि मोनसे ओ राहायानो जाहैबाय जोंनि ओनसोलाव जायफोर ओ हादरजों गनायथि हो जानाय नेसनेल पार्क बेफोरखौ रैखा खालामनाया जों साफ्रोमनि बिबान। दा जोङो औ जों जाय बिथांमोनहा आथिखालाव दासिमबो हादाननि हा नागिरनानै दै बे फोरबायदि ओ गावनि गोसोनि लुबैनायखौ सुफुंनो ओ सरखारजों नांगासिनो बा जुजिगासिनो बिथांमोना बेफोरखौ गावनो सुद्रायनानै लानांगोन। अब्लासो जोंनो साफा साफा सासे गुन गोनां मानसि हिसाबै जोंनि ओनसोलाव थांनानै थानो हागोन नङाब्ला जोंनि दासि स्टेजाव जाबायदि हाग्रा मोननानै अक्सिजेन मोननानै ओ जों थांनानै दं उननि फैगोन पुस मोननै मोनथाम फिरियाव जों जुदि बिदि मोनहैयाब्ला गोबां जोंनि सुबुंफोरा माखासे ओ ओ आबहावारि जेंना जों मोगा मोगि जानानै ओ गोबां खस्थ' मोनगोन खौ आं नुहुरो
नंगौ नोंथां
बेखायनो माने जों जोङो बेखौ माने नोजोर लानानै गाव गावनो सासे खुद मोजां नागरिक हिसाबै जों थांनानै थानाया गोनां आरो। दा जों रांनि मुलाम्फाखौ सल' नायनानै मोजां बिफां नुब्लानो ओ गारि मथर मथर लानानै सोरनोबा ओ राङाखौ होसो सोमनानै जे माने ओ सहर मोखाङाव दं दफां बोनानै लाबोनाय गलाय बोनानै लाबोनाय थामबोनानै लाबोनाय आरो जिब जुनारखौ बुथारनानै जोङो माखासे सिमग्लार खालामनाय बेफोरो जोंनि थाखाय जोबोद खहा गोनां मानो होनोबा जिब जुनारा गुबुन जायगाफोराव गोबां मोननो थाङा जोंनि आसाम आरो ओ भारतनि माखासे जायगाफोरावल' गोबां बिबांनि गोबां भेराइटिसाव जों जिब जुनार एम्फौ एनलाखौ मोननो थाङो दा जों बेफोरनि थाखाय खुद ओ नेसनलिज हिसाबै हिसाबै ओ कान्ट्रि हिसाबै जोङो गाव गावनो बेफोरनि थाखाय साबधान जानांगोन आरो गावनि